हेल' अ अ नोंथां अ खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथांखौ गोजोन हर समनि गोजोननाय बा हरबाय
औ गोजोनथों बावहरबाय आंबो बावहरबाय नोंथां
नोंथाङा दा मा आंथ' दा दङ ओरैनो नोंथाङालाय
औ आंबो दोङो ओरैनो आंबो दों ओरैनो अ जाबाय नोंथां जाबाय जाबाय
मा मा होखो
ओ दलि आरो आलु भाजा आरो ना दंमोन नोंथां ओमफाय खांख्राइ बाथोन दंमोन नोंदां खांथ्राइ बाथोन बेखिनियानो
आव फेभ्रेट खांख्राइ बाथोन
नोंगो नों नों दहाय ना साहैदोंमोन आरो ना सानानै मोनदोंमोन आरो ना मोनदों ना ओमफ्राय खांख्राय नांगदोंमोन बेखौनो जासाबबाय हरनि ओरैनो
माने खांख्राइ खांख्राइ दाना मोननोनो थांला
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ गोबां दाना नायगिरब्ला मोननो थांला नाथाय नोंथाङा मोनजादों जोबोर भायग'नि बाथ्रा आरो
ओम नोंगो नोंगो भायगनि बाथ्रा अ मा मा मा मा जाखो नोंथाङालाय
दिनैथ' मंगलबार मंगलबाराव जों ना बेदर जेबो जाया
अ ओम ओम थिखानो ओम ओम ओम
ओंखाम जाबाय मैगं जाबाय दै लोंबाय बानलु जाबाय
बेनिफ्राय आरो पापर दंमोन
अ ओम ओम नोंथालाय दिनै सानसेया मा खालामगोन नोंथां
दिनै आं सानसे फुङाव सिखारबाय सिखारनाय एसे मरनिं अवाक खालाम थांबाय अ
अ
ओ वान पइन्ट फाइभ किल'मिटारसो खारबाय
औ थिगानो दङ
फुङाव लामायाव बेनिफ्राय खारना फैनानै एसे एक्सारसाइस खालामबाय एक्सारसाइस खालामनानै बेनिफ्राय न'आव फैबाय न'आव फैनानै
ओम
ओ एसे जिरायबाय जिरायनानै
ओम ओम
आदोन ला खामानि मावबाय खामानि मावनानै
अ ओम अ अ
बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय क्लासाव थांबाय
अ उम उम
थ'थांनानै फैबाय फैनानै दसे उन्दुबाय सिखारबाय मोनाबाय हर जाबाय दा हरनि ओंखाम जाबाय ओमफ्राय दा बेसे दा जाबाय आरो अ नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा
अ आ आंनाबो इनो आं फतथायाव सि खारो फाथाव सि खारनानै डारेक ए दाइरेख माबायो आरो आंङो ना लोङो गिलाससे उव उदैखौ फेस खालामो आरो औ फुलिफास्रांलानाय बायदि टयलेट खालामनायाव स्रांजानाय बायदि दै लोंबाय
उ
उोंनाव टयलेट खालामनानै दुगैबाय दुगैनानै खामानि ओंखारलांदो खामानि
औ नोंथां
इे ओमफ्राय दा खामानिफाय फैनानै दा न'आव गनाय नदों आरो नोंथांनोसै खानसे आंनिया
अ मोजाङानो नोंथां बिदिबा नोंथांनि दिना दिनै मोजाङैनो थांबाय
उ मोजाङै नोंथां मोजाङैनो थां दो
आंनाबो मोजाङानो थांबाय थांनायालाय।
अ
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा गावनि गावनि हबिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा माने नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो?
अ आंथ' सल' खोनासंनो मोजां मोनो आरो सल' बानायो। ल' माबायो ओ प्रडिउस खालामनो सेस्था खालामो आरो नोंथां। एसे एसे आरो गिटारफोर दामो मिउजिक मिउजिकआव गोसो होदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां मोजां खोनानानैनो मोजां मोनबाय नोंथां।
औ नोंथाङालाय नोंथांनि हबियालाय?
आंनियाबो फ्राय नोंथांनि बायदिनो हबिया आं रोजाबनानै मोजां मोनो आरो मेथाइ बानायनानैबो मोजां मोनो कमपस खालामनानै मोजां मोनो। ओमफ्राय आरो सिफुं दामनानै मोजां मोनो।
अ
न द
एखेयानो होनबा सानैना नोंथां।
अ जों सानैना प्राय सेमानो। औ नोंथां। बेनिफ्राय नोंथाङा ओम
उम ओम
नोंथाङा नोंथांनि ओ मेथाइ बानायनायाव माबायदि मालानिफ्राय नों बानायग्रा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंन हांगोन नामा जार्नि सोमोन्दै?
अ आंनाथ' मेथाइ बानायनायाथ' आङो टुन-टुइन्टि टुइन्टिनिफ्राय आङो गिटार सोलोंबोनो हमदोंमोन आरो नोंथां। टुइन्टि टुइन्टि ओम टुइन्टि निफ्राय ओमफ्राय ओ टुन्टि थु टुइन्टिथ्रिनिफ्राय ओ मिउजिक टुन्टि टुइन्टिपर टुइन्टिपर निफ्राय मिउजिक लेपटपबाबो मिउजिक प्रडिउस खालामनाय सेस्था खालामो आरो नोंथां। दासान्दै दाले दा मिउजिक प्रडिउस खालामबोबाय थायो आरो नोंथां आङो बेनो आरो नोंथां नोंथाङालाय?
ओमफ्राय आंनिया ओम टु थावजेेन आंनाबो बेबायदिनो जाहैदों फ्राय टु थावजेेन टुवन्टि नङाबा पर टुवेन्टि वानफोराव जादों आंनिया।
अ
आ माने फार्स्ट ओ गिबि गिबियावनो आं जानबुंआवनो बानायनो सोलोंदोंबाय। मिउजिक बानायनायखौ जानबुंयाव एपल स्टुडिय'खौ डाउनलड खालामना लानानै
अ
बेयावनो एसे बिद बानायनायफोरखौ सोलोंबाय।
अ
बिट बानायनोसोलोंनानै मेथाय आं रोजाबनायखौथ' उन्दैनिफ्रायनो रोजाबोमोन। रोजाबनायालाय नाथाय बिदि मिउजिक बानायनायाव मिउजिक बानायनायाव एसे बे एसे गेदेर जानानैसो बुजिदों माने माबायदि बानायो।
अ अ।
बेफोरखौ गेदेर जानानै सोलोंबाय आरो एसे।
उम।
या टु थावजेन टन्टि वान अ टुवन्टि आंबो टुवन्टियावनो जानो हागौ। टुयेन्टि टुयेन्टि टु थावजेन टुयेन्टि। टुयेन्टि निफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आंबो फ्राय जानबुंआव बेनि उनाव ओरैनो लेपटपाव बानायनायाथ' माने मइेनलि अफिसियेलि बानायनाया ओ टुन्टि वान टुन्टिटु उफोराव हनजां बेनिफ्राय फार्स्ट फार्स्ट सं रिलिज होनाया टुवन्टिथ्रिआव होदोंमोन बायदि मोन आ।
अ उम उम। नोंथांनि फेभरेट सिंगारफोरालाय सोर?
आंनि फेभरेट सिंगाराथ' बेबायदिथ' फेभरेट गासैखौबो माने मेथाइ लाना मेथाइ आरो। बिुदि पारफेक्टलि माने सासेल' बे आंनि फेभरेट थार बेबायदि गैया आरो। नाथाय आं मोजां मोनो गासैनिबो जेरै आरजित, स्रिया घसाल।
अ।
बिसोरनिखौ मोजां मोनो सेया घसालनिखौ आं जोबोर मोजां मोनो मानोबा।
अ उम उम। ओमफाय जोंनि आसामनिखौलाय बर' बर'निखौ।
बर' इन्डास्ट्रिनि बुङोब्ला बेलाय आदा सोमखोर। बेनिफ्राय इलिसानिखोबो मोजां नाङो। आरो बिग्रायनि बिग्रायनि संफोरखौ मोजां मोनो। आरो सुल- सुलेखानिखौबो मोजां मोनो।
नोंथाङालाय सिारनि सोरखौ नुनानै नोंथाङा मिउजिक खामनो गोसो जानाय नोंथाङा?
आंथ' बिदि बुङोब्लाथ' अ आं बानायनायावथ' आं नङोन माने मोनसे मिउजिक बानायनो थाखाय माने गोबां गासैखौबो रोंजोब बांगोन माने आं जुदि मिउजिक बानायग्रा जायोमोनाने सिंगार जायोब्ला आं गासिखौबो बानायनो हानांगोन माने। जेरै आं दामनोबो रोंनांगोन, रोजाबनोबो रोंनांगोन लिरनोबो रोंनांगोन बेबायदि सानदों माने
इन्दिपेडेन्ट जानांगोन आरो नोंना इन्दिपेनडेन्ट।
अ अ उन्दै समाव बे बेबायदि सानदोंमोन नाथाय लास लासै गेजेर जानानै मोनलांबाय बेबायदि नङा मे मोनना खौ गुबुना बानाय लिरग्राया गुबुन जायो रोजाबग्राया गुबुन जायो बिदि मिथिनाय। नाथाय आं बेखौ मिथिनायनि उनाव आं गावनो खालामनो नाबाय आरो जेरै आं मिउजिकबो बानायनो सोलोंबाय आरो दानि दानि दिनावथ' कम्पिउटार फैबायना, कम्पिउटाराव जों गासैखौबो हारसिंनो खालामनो हायो। बेखायनो बेफोर खामानिखौ एसे सहस खालामनांगबाय आरो आं
उम उमअ इन्दिपेडेन्स आरेन जाहैबाय आरो नोंथां।
अ नंगौ नों थां बेबायदिनो इन्दिपेडेन्टलि दावगालांनो हाबाय आरो गोदान मुगानि
नोंङा होननाय थिगानो नोंथां थिगानो थिगानो उम थिगानो दे नोंथां। औ आंनाथ' दोङो आंनाबो आंनाबो इनो माने जायनि सल' मोजां जायो इनो फाय बेनो फैग्रा जालाङो आं बेनो आरो नोंथां जाय जायसिंगारनिया उं इदिनो उन आंनाथ' इनो अर्जित सिङानो
अ बिनिफ्राय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। जोंनि उनाव गोबां राय नायबावगोन।
ए उन उनाव उनाव रायज्लायबावनो होनांगोन दे होनोमबा दोनथ'नोसै नोंथां दे दे।